आ हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
हेलौ औ औ खोनादों नोंथां
औ
हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांनिया एसे नेता प्रब्लेम जादों खोमा नोंनिखौ मोजाङै भइस खौहाय मोजाङै खोनायाखै
खोनादोंना नोंथां हो
औ औ खोनादों दासो खोनादों हेलौ
हेलौ न हेलौ हेलौ हेलौ